नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ औ आं खोनादों नोंथां नोंथाङालाय?
औ ओ आंबो खोनादों दे। नोंथाङा मा खालामदों?
दङ आं नोंथां ओरैनो। नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो
औ जाथवाखै नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो जाथवाखै दे।
औ
दा अब्ला नोंथां ओ आयदानि सायाव रायलायनोसै।
औ औ दे नोंथां औ आयदाया नों आयदाखौ नोंथाङा लाब्लानो जाबाय
औ आयदाखौथ आमथिसुवा लानो सै नङा होनल्बा नोंथां जिहेथु दा औ आसार मास जानो हाब सिगोन नङा होनब्ला नोंथां
औ औ हाबसिगोन नोंथां।
दा बिनि सायावनो रायलायनोसै आरो। जागायलायनोसै जि नोंबो मिथियो एसे फोरमायलायदो।
औ औ औ औ दे अब्ला नोंथाङा आमथिसुवानि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोना एबा जागायग्रोनानै होदो।
औ आमथिसुवायाथ नोंथां ओ आसार मासाव बेखौ मानिनाय जायो आरो। ना गिबि सानाव औ जिहेथु ओम बे समाव थु हालेवनो मोना हा दाननो मोना औ नोंगौ नोंथां माइ गायनो मोना
थिया फुनो मोना औ हालेवनो मोना
नंगौ नोंथां बे समाव माने सुवा जानानै
औ औ औ औ औ औ बेनि थाखायनो आमथिसुवा फोरबो बुंनाय जायो।
आरो बिनि मोनसे जारिमिनबो दङ नोंथाङा एसे मिथिगौ ना? औ
ओ मिथिब्लाबो एसेबां गोबारै मोनथिया नोंथाङानो एसे
नंगौ नोंथां औ ओ आंबो जि हायो फोरमायनोसै नोंथां नङा होमबा औ औ दे, माने औ बेखौ गोदोनिफ्रायनो हिन्दु समाजा मानिबोनाय औ
गोदो-गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे आम थिसुवा
नंगौ नोंथां औ गोदो-गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो आरो दाबो मानिगासिनो औ औ दाथ' आरो जिहेथु आसार मास फैबाय दङ आस आसार मासाव सुबुंफोरा गायनाय नंला फुथनाय नंला नंला सब
औ औ नंगौ नोंथांनि स्नि स्नि स्नि सानसिम औ गोदोनि समाव गासै स्नि सान फालिनाय जायोमोन औ बेनि उनावहाय दानि दानियाथ बेफोरखौ गोबां नुनो थांलिया सानथाम बा साननै फुजा होनो थाखायलसो मानिनायखौ नुनो मोनो जोङो।
ओ जारिमिनाथ बिदि जाहैबाय जेरै औ गोदो सिगां औ सिब सिब महादेबखौथ' नोंथाङाबो मिथि खायनो अब्ला नोंथां औ उम बेखौनो देरसिन आ फा बिफा हु होननानै माननाय जायो आरो ना औ उम दा बिनि आइजो जिहेथु पारबत थि नब्लां
औ औ शिब बिनि बिसि पारबति।
औ रागा जोंनानै ओम अर-अरजों लोगोसे जोंब्लाव जोबदोंमोन नङा होमब्ला नो थां बेखौ औ शिब महादेबा औ थिखांना लाना थांनानै माने बिनि जिहेथु। ओ गावनि आंगो आरोना नोंथां। आंगो पार जिहेथु औ बेयो मान माने गलांदोंमोन आरोना नोंगौ नोंथां औ गुवाहाटिनि जिहेथु कामाख्या मन्दिर होनो औ बेयाव माने गलांदोंमोन होननानै मानिनाय दं आरोना औ।
औवा मोनसे गलांदोंमोन औ। बेवहाय माने औ बेनिखायनो माने बे गलांनाय अं गनि जायगायाव माने बे कामाख्या थानसालि जायखौ औ कामाख्या मन्दिर बुंनाय जायो बेखौ माने लुफुंनाय जादोंमोन बे कामाख्या मन्दिरखौल नङा बेनि अनगायैबो सिबनि जि पार्बतिनि देहाया माने अंगफोरा जेराव जेराव जायगायाव माने गोग्लैदों औ बे जायगायाव गासैयावबो मन्दिर एबा थानसालि खालामनाय जादों बे गुवाहाटियावबो थालांबाय जेब्ला बेवहाय मोनसे गेदिर मन्दिर। एबा थानसालि बानायनाय जादों औ बेनो बयनि ख्रुबो मुंदांखासि
औ आरो बे जारिमिनखौ औ लेखा फरा बिजाबफ्रावबो सोनानै होबाय जिहेथु औ गोजान गोजाननि औ फरेनेयार फोरा नायनो फैयो आरोना। थां बे मन्दिरफोरखौ।
गोजान गोजान दाब दाब गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरा बे मन्दिरखौ नायनो फैयो आरो बेवहाय मोनसे मेलाबो जायो नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां औ बेखौ बे मेलाखौ अम्बुबासि मेला होनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां बेवहाय कामाख्या थानसालियाव अमबुबासि मेला होननाय मोनसे जायो। बेखौ बहुद गों गोबां जायगानि सुबुंफोर नायनो फैयो आरो बे मेलायाव औ औ औ औ गोबां जाथि फ्रानो नायनो फैयो बेयावहाय आरो बिदिनो बे मेलायावहाय गोबां रोखोमनि ओ रंजानाय बाजानाय खेला धुला गासैखौ माने दिन्थिनाय जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां औ। दाथ आरो जिहेथु आसार मास फैगासिनो। बे कामाख्या मन्दिराव अम्बुबासि मेलायाबो जानो हमगासिनो बिनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय दङ औ बहुद सुबुं फोरानो नायनो फैसिगोन आरोना बे मन्दिराव नोंथां
औ औ औ दाब दाब गोजान जायगानि सुबुं फोरा बे मेलाखौ नायनो फैयो औ आरो बे बेयाव बेरायनायनि थाखाय बेरायना नाय नायगिदिंनो थाखाय मानो थाखाय बे जायगाया माने जोबोर मोजां। आरो बेवहाय फैनानै सुबुं फोरा मोजां मोनो औ हाजो जिहेथु हाजो ओनसोलाव जायो।
औ इयावनो फैनाय बयबो गोसो गोथारै खुलुमो
औ औ खुलुमो बोर बियो फुजियो नायो बेबायदिनो बेवाय फैनानै एबा आम्बुबासि मेलायाव जाय जाय सुबुं मोना सुबुंफोरा फैयो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय रोजाबनाय खेला गासैखौबो नुयो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि बा जाथिनि सुबुंफोराबो गुबुन मोनसे जाथिनि सोमोन्दै बा बिसोरनि गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ गासैखौबो बेवहाय नुनानै मानसि थिनाय जायो एबा सिनायनायबो जायो औ औ बेबायदिनो
नोंगौ नोंथां औ औ आरो बहुद पन्डितफोराबो
औ औ औ औ बेवहाय आरो बे बे मन दिर एबा थानसालिनि लांगोना बा बेनि लामा जेखो होनो बेवहाय आरो गोबां बिबायारि फोरबो थानायखौ जों नुयो औ बिबायारिफोर बिदिनो थायो औ थांलाय फैलाय औ औ औ औ गोबां गारि मथर लांलाय लाबोलाय खालामो। आरो थिग बिदिनो बेवहाय गोबां ओ न' गैजायै सुबुंफोर जेरै बिब बायारि बिमा गैयै मावरिया गथ' मोखाङाव एबा लामाफोराव थानानै
औ गोबां नुनो मोनो आरो ना
माने बे फुजा लाबोयो एबा बावनो फैयो गोसो गोथारै बिसोर माने खायसे खायसेया रान होलाङो एबा जानो थाखाय बिदिनोबा जेरै- केसारि बा केसरि होनो जायखौ बेफोरबायदि संनानै लाबोयो जाहोयो आरो प्रसाद बिदिनो जाय एसे हायोबा आंनि आंनि हेफाजाब गोसोनि हेफाजाबजों बिदिनो मदद एबा सहाय औ गाव अनसुंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो औ औ बिदिनो गोबां सुबुं सुबुंफोरा बे औ लांगोनायाव थानाय गोबां सुबुङानो जिउ खुंबोदों।
औ नंगौ नोंथां कामाख्या मन्दिरावथ' माने आसा आमथिसुआल' नङा बुहुत माने मासावनो बुहुद समावनो थांनो हायो होनना नंगौ नोंथां ओम बे बयनिबो थाखाय खुला औ
नानै थाखायो बय बो रावबो सुबुंखौ माने बेयाव नों सुबुङा फैनो मोना उमुख हारिया फैनो मोना बे हारिया बेवहाय फैनो मोना बे हारिनिल' बे फुजाया बे बेफोरबायदि लिरनाय जेबो नेमखान्थि गैया बेवहाय जाय जि गोसो जोज्लानो सम मोनो एबा सोलाबो अब्लानो गासैबो फैनानै बेवहाय खुलुमफैनो हायो औ
नंगौ नोंथां औ आरो दाथ' ओ आमथिसुवा जिहेथु बेयाव फिथाइ सामथाइ जायो नङा अब्ला नोंथां औ जेरै आपेल औ
थाइजौ
खान्थाल औ
आनार
नोंगौ नोंथां।
बे फु जायाव माने बे फुजाखौ सुबुंफ्रा फोथायोदि बे। फुजाखौ जेब्लानो होखाङा अब्लानो जेबो इदि जानाय लोंनायनि थाखाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मोनजाया। होननानै मानिनाय जायो खोनादोंना नोंथां?
दाननो मोना हा औ खोनादों हा गाराय खालामनो मोना। औ
नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरखौ औ औ नोंथां मानि। आरो खायसे खायसे सुबुङा ओम आमथिसुआ। सुवा आम आमथिसुवाया थाङाब्ला एबा बायाब्ला फुजा फिथाय एबा फिथाइ सामथाइखौ। फुजायाव बावखाङाब्ला। खायसेया सामथाइखौ जाया औ जाया। आगोलाव। जेब्लानोखि फुजा होयो बे फुजानि औ औ औ औ नंगौ नोंथां जेब्ला। जेब्लानाखि फुजा होयो। एबा फुजाखौ। फालिखांनायनि उनावसो बे दिननिफ्रायसो। जायो। खायसेआ नाथाय। आगोलनि दिनावसो बेफोरखौ गोबाङै मानिनाय। जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ गोबां नुनो। थांलिया जोबोर खम जाजोब्बा बुङोब्ला दानिया बोथोरा। आगोलनि बायदि नंलिया। फिथाय सामथायखौबो। गोबां मोननो। थांलिया दसेनो फिथाइ सामथायाबो जोबो।
औ नंगौ नोंथां दानियाथ आरो औ आमथि सुवा जानायनि आसार मासनि आगोलावनो फिथाइ सामथाइया जेरै थाइजौ औ थाइजौ खान्थाला जोबलांनो हमो। नोंथां बैग्रि जिहेथु औ। उम दा बे समाव आरो बयबो ज।
औ औ बिदिनो जेब्ला आमथिसु औ औ ज गामिनि थानसालि बा रायजोनि नआव बेवहाय फुजाखौ जयै रायजोयैनो होनाय जायो औ बेनि उनावसो गासैबो रायजोनि। सुबुंफोरा फिथाइ साम मोनजायो एबा ओ हालेव दुब्लियाव हालेवनो माइ गायनो ख दाल जावनो मोननाय जायो बेखौ जों फालिनाय जायो मानो होनोब्ला बेखौ फालिया बाथाय जेनेबा मिथिंगायारि खैफोद जायो होनना ओ गनायना लानाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो औ बेनिखायनो बे खौ जों मानिनांगौ जायो। जेब्ला बियो स्नि सानसिम थांनानै बारलांनानै जेब्लानाखि ओ जायखौ बुङो आमथि आमथिसुवा एबा सुवा। बे सुवाखौ जेब्लानोखि थारखाङो एबा जोबलाङो औ जोबो अब्लानिफ्राय माने बिनि अखानायैनिफ्राय माने गायनाय एबा फुनाय हालेवनाय हाल जावनाय खदाल जावनाय बेफोरखौ माने जागायफिननो हायो।
नंगौ नोंथां औ दाथ आरो बिदिनो औ खोनादों थाइजौ खान्थाल जमा खालामलायनानै स जमा जालायनानै ओ गथ' गथाय सेंग्रा सि ख्ला बोराइ बेन्थ जमा औ गामियाव नखराव बिदिनो
र नखर गासैबो औ औ जानाय लोंनाय ज ज जायो।
दा आरो आसार मासावबो अखा हायो नङा ब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां आबादनि थाखाय जिहेथु अखा नांगौ जायो औ।
नाथाय बे आम
समाव आबादखौबो आमथिसुवानि उनावसो औ औ मावनाय जायोमोन नाथाय औ औ औ औ नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ जों नुनो थांलिया बेनि आमथिसुवानि आगोलावनो जोङो गोबां ओ
जि हायो एसे मावनानै लायो औ नंगौ नोंथां औ आरो जेब्ला आमथिसुवानि फुजा होनाया औ फिथाइ सामथाइनि फुजा होनाया जेब्ला जोबो अब्ला गायफिननो हायो आरो नोंथां औ औ। नंगौ नोंथां। नोंथाङाबो अब्ला आमथिसुवा मानिफेर
औ औ औ मानिफेरबाय नोंथां
अब्ला नोंथांनिफ्रायबो जे हायोम
औ औ औ औ आंबो नोंथां